हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां? खोनादों खोनादों दे जायखिजाया टपिक मोनसे लाना रायलायलांसै ना?
औ दे।
औ जानाय लोंनायखौ लानानै लायरायनोसै नामा? औ जानाय लोंनाय होनबाथ' दोरोङारिखौ होनदोंना माखौ लाना लायरायनो थिनदों मोनथाय टपिकआव।
औ जोङो लायरायजागोन जों दोरोङारिखौ लायोबा साबसिन जागोन आरो।
औ जेनेबा दोरोङारि होननानै औ दोरोङारि होनब्लाथ' जोंनि गेजेराव बिराद दंना जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय बेफोरनि गेजेराव जा गाननाय जोमनायखौ लायरायजागोन खोमा जानाय लोंनायजों लोगोसे।
जागोन। नोंथाङा सानदोंब्ला बेबायदिनो आरो जुद दि जानाय लोंनायखौल' आलदायैबाबो लायरायजागोन। गाननाय जोमनायफोरखौ लाफायोबा एसे लावसिन जागोन आरो।
औ दे नोंथाङानो जागायजेनदो। समा
औ जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ गोबां दं नङा हनबा नोंथां?
औ जोबनो गैयै दं औ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै
उम मैगं निफ्राय लानानै ना बेदरनिफ्राय लानानै
औ
बिदिनो फिथाइ सामथाय बायदि बायदि माने गोबां दं आरो। आरो दा जोङो मैगं थाइगं आरो ना बेदरखौ जोङो लानोसै नामा
औ दे मोनसे मोनसे सिरियलयै रायलायलांसै।
औ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला ओंख्रि होननानै बुङोबा जो जेरै सबायजों सा साम सबायजों दाउ अनलाजों दाउ आरो
नारजिजोंं अमा
नारजि
नारजि अमा नाफाम
फाम
मबाइलखौ खाथियाव लाबा मोजां जागोन नामा नोंथां।
औ मोजां खोनायाखै नामा नोंथांनिया
नङा गोजानाव थाना रायलायनाय बायदि खोनादोंमोनां
अ
उम जेनेबा आरो बर'फोरा औ खोनादों औ
औ
बर'फोरा जेनेबा मेइनलि आबाद मावनानै जाग्रा हारि बिसोरनि दोरोङा दोरोङारि जानायाव मेन गाहाय आदारानो जाबाय
औ नंगौ। जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला थ' गाहायै जों ओंखामखौनो लाग्रोनांगोन। मानोना ओ ओंखाम ओंखामनि अनगा जों देरो माने ओंखामानो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ओंख्रि गैया जों ओंखाम गोजा जानानै फैनाय मानसि माने
औ नोंगौ औ। उम। थिग बेबायदिनो मैहुर खालामनानै मैगं थाइगंनि गेजेर गाव दंफां लाइफांफोरनि फिथाइ सामथाय लाबोयो मैहुर खालामनानै लाबो लाबोयो ना हमना लाबोयो नङा होमबा। औ।
ना बेदर बायदि माब्लाबा मै माब ब्लाबा अमा बेफोरबायदिनो मैहुर खालामनानै
औ औ बिदि हमना लाबोनानै जोंनि दोरोङारि जानायनि गेजेराव मुंदांखा नाफामखौ बेजोंनो बानायनाय जायो होमबा ना।
औ औ बेबायदिनो दा ना नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामखौथ' हमनानै ला जेनेबा जेनेबा नाफामा मोनसे थिनानै दोननाय दोननानै जानाय माबा बर'फोरनि मोनसे बेखौ मा होनगोन दा आदार होननांगोन आरो जानाय फार्स्टआव बर'फोरा हमनानैला जेखाय खबाय लानानै बिलोफोराव थांनानै नाखौ हमना लाबोयो। नाखौ हमना लाबोनानै हमना ला सान्दुंआव मोजां फोरानो आरो। फोराननानै थास‌' बिसु माबा होनाय जायोमोन खोमाना नोंथां।
औ थास'बिसं होयो। बे थासदुदालि थासदुुदालिना माहोनो गिदिर गिदिर थायोना। बिनि गांखखो दाननानै होयो औ।
ओम
आरो खारैबो होनायजायोनामा।
औ औ। थिनानै दोननोर। थिनानै दोननोमोनोआरो बाथोनदेनानै ना।
औ बेहाय उवालावदेयो। फासआव ना नाखौ सुना फोराननानै एसे उवालाव देनानै बेथासजों लोगोसे देफानानै। औवानिहासुं बानायनानै बेहाय। सोनादोननाय जायोआरो।
औ। औ सिगाङावथ' औवानि हसिङाव सोखांनायनिउनाव हायावबो फबमोन बिनिउनाव मा जेब्ला मासमोनसे मासमोननै। बिनिउनाव बोखांनानै माने जाजानायमहर जायोआरो।
औ जायोमोन जानायालाय। ओमफायआरो थिग। थिनानै दोननानै फिनानै बानायनायनि गेजेराव। नाखौबो हमनोहायो। दाउ अमा। हांसो नङाहोमबा।
औ नंगौ।
औ दे नोंथाङाबो बेफोरनिसायाव एसेबुंलांदो।
औ जोङो बेदर महरै थिनानै दोननायहोनना बुङोब्ला बेफोरनोआरो दाउ अमाफोरखौजोङो बुद बुथारोब्ला नांगौखिनि जानानै आग्लायनाय थानायखिनिखोजोङो फोराननानै थिनानैदोनो।
औ नोंगौ औ।
औ बेबायदिनो नाफोरखौबो गोरानैबो थिनानैदोनो गोथाङैबो थिनानैदोनो गोथाङैजोङो दै बाल्थिंफोराव दोननानै साननै सानथाम बा सप्तासेनिथाखाय थिनानै दोननोहायो गोबाव समनिथाखायनङा।
हायो नोंथां हायो औ
गोरानै होनोब्लाथ बे नागोरान फोराननानैदोननाय बेनो। बेबायदि। जोङो
गोजानाव थांबाय मबाइला
औ
औ खोनादों दासो खोनादों।
जोङो मैगं थाइगं फोरखौबो थिनानै दोनना हा
हायो हायो नोथां। हायो।
औ दा मा मा मैगङा थिनानै दोननो हायो बेफोरखौ बे नोंथाङा मिथियो नामा?
औ खुमब्रा दोनो हमनानै ला बर'फोरा जोगोनारखौबो दोनो खोमा नङा होमबा नोंथां हमनानै ला बोथोरनि बोथोर जेनेबा बोथोर थांनायनि उनावबो थिनानै थिनानै दोननाबो जानो हायो।
औ नंगौ।
बेफोरनि गेजेराव आरो मस्ला मस्लिफोरबो दंमोनना बर'फोरनि?
औ मस्ला मस्लि होननानै बुङोबा जेरै बे गलमरिस होननानै बुङोना? बेफोर दं थिनानै दोनजानाया आरो ओमफ्राय बे दुन्दिया बेगर रहर बेफोर थिनानै दोनजानाय जिनि आरो गोथां हारि होनना बुङोब्ला जेरै गंगार दुन्दिया
गंगार दुन्दिया ना ना मा नाम? मनि बेफोरखौबो मस्ला महरै बाहायोखोमा ना?
माइसुन्द्रि बेफोरखौ मस्ला महरै बाहायो आरो
बाहायो औ नोंथां। थिग बेबायदिनो मस्ला जेनेबा अनलाजों थाव संनायखौ माबायदि संनाया गोदो बेखौ मिथियो नामा? दोरोङारि समाव जेनेबा अनला अनलाजों दावउजों माबायदि सङो बेखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ।
माबाफोर नलेज दं नामा नोंथाङा बेनि सायाव
दोरोङारि अनला दाउ संनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सिगाङावहाय जों एसे आलादायै सङोमोन आरो दा दोरोङारिबाबो दा दानि मानसिफोरा संनायनि ओ रोखोमा एसे आलादा जाहैयो आरो सिगाङाव जोङो थाव बाहायामोन ओ जोङो एसे एसे सोलायबोबाय आरो। औ नंगौ। सिगाङाव जोङो औ दाउ खौ ओरैनो थाव बांद्राय होआलासे बा माब्लाबा थाव गैयाबाबो बेदर गोजा एवफ्रामनानै
एवफ्रा
नानै अनला अनला उरोमोन आरो जोङो अनला होननानै बुङो ब्ला माइरंखौ अन गुन्दै खालामनायनि एसे सिगाङावनो से घन्टा नै घन्टानि सिगाङाव सोमना दोननानै जोङो बेखौ देयो देनानै जेब्ला गुन्दै जागोन बेखौनो जों अनला होनना बुङो।
अनला औ।
औ दा
आरो अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रियाव गोदो दोरोङारि समाव मसला मसलि होनाय नेम बारा गैयामोन खोमा ना?
ओहो गैयामोन आंनि साननाय आंनि मिथिनायावथ' सिगां गैयामोन। मसला होननानै बुङोब्ला बे गंगार दुन्दिया आरो दुन्दिया बे फोरनोमोन आरो।
औ औ।
औ दानि नैबे दा दानि जुगनि दोरोङारि बे ओंख्रि संनाया गोबां माने सोलायनाय नुयो। आरो
आरो नोंथाङा बुंदोंमोन थिनानै जानायनि गेजेराव नारजियाबो मोनसे
औ नंगौ बेयो सै थो नारजिया जोङो नारजिखौ जोङो मोननै मुं महरै मोनथियो गोथां समाव जोङो फाथो होननानै बुङो। आरो गोरान जानाय लोगो लोगो जों नार्जि होनना बुङो नङा होनबा
औ औ नंगौ औ
जों गोथां समावबो बेखौ मैगं महरै संना जायो आरो राननानै औ बिनि बिलाइखौ खानानै फोरानब्ला फोराननानै थिना दोनबानो बियो नारजि महरै मोनो आरो
आरो गोदोथ' थाव गैयामोन नालाय खारैजों सङोमोन खोमाना नोंथां?
औ नारजिखौ नार बुंनो थाङोबाथ' नारजिखौ दाबो थाव होनाय जाया नार जि नारजि अमा बेदर नारजिफोरबा सिगाङाव थ' अमा गोजा एवोमोन बारा थाव होयामोन अमानि थाव एवो एवो मोन दाना एसे मस्ला मस्लि बायदिसिना थाव होयो
गुबैयै जोङो नार्जिखौ सङोब्लाथ' जों खारैजोंनो सङो। खारै गैयाब्लाथ' जोंना बे नारजिया माने गेब्लेया आरो बिदिनो थायो
औ जोंना समा जाबायमोन नोंथां जि मिनिट जाबायमोन औ दे दे औ दे